औ खोनादों नोंथां मा खालामदो नोंथाङालाय?
अ जिरायना दङ' दासो ओंखाम जाखांना।
ए मा ओंख्रि जाखो नोंथां?
आंबो नै जाखांना ओरैनो
जोंहा माबासोमोन ओ अ-अ।
औ बुंदो दे?
अ जोंहा माने ओ बो-बो फोरनि माने मुंदांखा बेखौनो बुंनांगोन आरो। गोथावसिन माने साम'जों सबायमोन आरो।
औ गोथावथारमोन माथो होनबा नोंथांना ओंख्रियालाय दिनै?
औ गोथावानो।
आ दे होमबा नोंथां दिनै आंथ' औ जाखांबाय।
अ-अ।
खौ गुबुन आयदासो लानानै ओ कल खालामदोंमोन ओमफ्राय दे नोंथाङा बे सबाय साम' बेफोरखौ जेनेबा जोङो माबायदि सङो? बेफोरनि सोमोन्दैनो एसे बुंथिनानै होदो आंनो?
अ-अ समाय साम'नि सोमोन्दै ना औ माबोरै सङो ओ अ जागोन जोङो माने सबाय आरो साम' ओ बर'फोरनि मोनसे माने गोथाव माने मिलुहाब मैगं होनना बुंनांगोन नङा होमबा नोंथाबोथ' मोजां मोनथायायो जानांगौ
औ मोजां मोनो मोननायालाय जानो नोंथां
औ जोंहा माबायदि सङो बेखौ बुंनोसै आरो गुबुन गुबुन रोखोमै संनो हागौ
औ औ दे
बे सबाय आरो साम'खौ संनो थाखाय गिबियावनोथ' माने साम'खौ माने दायोथ' दैज्लां बोथोराव माइ गायनायनि उनाव माइआ बाहाय माने सोमोना एसे गोजौ जायो बेफोराव माने दै एसे एसे थानाय फोराव साम'खौ मोननो थाङो आरो दायो उम आरो बेबायदिनो फुख्रिफोरावबो फुख्रिफोरावबो साम'खौ मोननाय जायो आरो औ बेबायदिनो जोङो ओ खनना लाबोनानै जोंहाबो माने बेखौ फुख्रियावनो बेखौ माने जोङो जाना खनना लाबोनानै गिबियावनो माने मोजाङै खेबसे सुस्रोना लानाय जायो आरो मो माने बिनि मैलाफोरखौ माने ओ सायाव थानाय मैलाफोरखौ औ बेनिफ्राय ओ माने जागोननि जेनेबा माने गाबोन बायदि जागोन बा माने सान बिनि सिगाङाव सानसे बा साननै सोमना दोननाय जायो आरो बे मैलाफोरा आरो मोजाङै खारथो होनानै एसे माने साफा जायो बेयाव माने औ सा फा जायोब्ला बे सामुखौ
बेखौ माने खिथुफ्रावबो माने दानना लायो आरो बोखारना लानाय जायो बेनि उनाव आरो मोजाङै साफा खालामनानै आरो माने दसे माने जानायनि सिगां सिन नै बा माने हराव जागोन बा बेलासि बायदियाव सायनानै एसे सोंबावना दोननाय जायो आरो बेयाव माने सुनाय टाइमाव नि मु माने एसे गोखैफोर होना सुनाय जायो आरो मोजां साफा जायो आरो औ बेनिफ्राय औ बेनिफ्राय बेखौबो मोजाङै बिगुरखौ गारहोनानै नानै संनो थाखाय रेडि खालामना लायो बेनिफ्राय गिबियावनो जोङो साम'खौ माने दै दै गोदैआव माने दै गोदौनायाव माने जि जि होनो लागा बानलु सामब्राम बेखौबो देना लाना जाखायो औ बेनिफ्राय बे दै गुदुंङाव सबाय सबाय खारै ओ बेबायदि होनानै गोदौ होनाय जायो आरो बुहुद
औ औ
गोबां माने ग्लब ग्लब गोदौ होनाय जायो ओमफाय गोदौनायनि उनाव जोंङो एसे रुयोब्ला माने साम'खौबो होनो होननाय जायो आरो बेयाव साम'खौ होनालाय गोदोवनो होनाय जायो बेनिफ्राय माने अनाव सङोला बांसिन साबसिन जायो आरो गोदौनो बा गासैबो हरा माने नांजोबो आरो आरो ओ गेसावथ' एसे खम मोना बिसोरो माने बिसनि अरा एसे खम जायो नालाय माने बारा गोरैनाय फोर माबा जाया आरो अरावबो मोजगासिनो बेनिखायनो औ औ औ माने बन'संनायायाथ'सिन आरो ओमफ्राय बे गोदौनायनि उनावनो खारै सारै संख्रि बानलुफोरखौ नायनाय जायो माने एसे गथा जायोब्ला बेनिफ्राय गंगार दुन्दिया बेनिफ्राय दुन्दियाफोरखौबो थायोब्ला होनाय जायो आरो बेखौ होयोब्ला साबसिन मोदोमसिनो बेबायदिनो एसे आथा आथा गथा जायोब्ला बे जानो हानाय जाबाय आरो
औ
जानायदि थाखाय रेदि जाबाय आरो अ औ नोंसा माने नोंसानि न'खराव माबायदि बेबायदिनो संनाय जायोना? आलादा रोखोमनि सोंनाय जायो नोंथां
आ बेखौथ' आं जेनेबा डाइरेक्टलि आं बुंनो हाया आं नुनायावथ' बेफोरबायदिनो संनायखौ आं नुदों थारमाने जोंन बे साम'आ माबा आरो ओ जोंनि बे दुब्लिफोरावनो मोनो दा नै दैजलांनि बोथोर नालाय दा माइ गाय गायखांबा दुब्लि दुब्लि साम' मोनसिगोन आरो ओमफ्राय ओ फुख्रि फ्राव बिलोफ्राव बेफोरबायदियाव जोंनि खिथिजा माने साम' मोनो ओमफ्राय आरो ओ जोंनि गामि गेजेरजों मोनसे फिसा दैमा मोनसे बोहैलांनाय दं आरो
उम उम
औ बे दैमायाव माने जोङो साम' मोनो आरो बेखौ जोङो जेखा इजों गुरनानै बा एखनबा ओ फाजसाफोरजोंबो माबानानै गोरोननानै बेफोरबायदिनो आरो ओय खायफा समाव माने ओ दैमाया एखनबा माने ओरैबायदिबो जाना थायोसे माने बेलुफोरबायायदिबो एसे गुवार बाहागो बेफोरबायदि थायोना दा बे बे माने औ ओ ओरैबायदि जायगा जायो जे माने ओ बैसागुफोराव जे बे ना दाउ बेफोरबायदि जायगाफ्राव माने मामु फुरा एसे दावउखलाबायायोना औ बेफोरखौ माने जिं जिं गिदिं गिदिं माने खननानैबो लाबोनो हायो आरो दा बेबायदिनो जोङो न' लाबनो जोंनिखि जाया ओरैबायदि खालामो जे माने न' लाबनो बे जे दिना लाबोगोन बे दिना जाखाया आरो होनबा ओ साम'आ हाब्रु बाला ऐफोरबादि बुसथु थायोना हाब्रुफोरा माने सिङाव थाजोबो नालाय ओंखायनो ओरैनो सानसेफोर बिदिनो दोनलाबायनोसै लाबोनानै औ बेनिफ्राय ओ हरसे सोमनोसै हरसे सोमनानै अखानायै फुङाव माने माबानोसै जेनेबा ओ बे नोंथाङा बुंनाय बिदिनो बेनि थागनखौ बोखारनोसै खु खुगा बाहागुखौ बेनि थायो माने खुगा बाहागोआ बोखारखांनायनि उनाव खिबुखौ दानस'नोसै बेनिफ्राय माने ओ मोजां सोबावनोसै आरो से माने बिनि सिङाव थानाय माखासे लेथ्राफोरा गगारलांनायनि बेबायदिनो माने मोजां सुना ला माने जोङो माने बिखौ ओ जेब्ला जागोन अब्लासो म माने बिखौ जों जोङो फासथआवनो एवफ्रामना लायो नोंथाङा बुंनाय बादिनो एवफ्रामनाय समाव माने एसे एसे मोजां एवफ्रामना लायोबा एसे मोजां जायो नङाबा माने ओ जोङो बेफोरखौ सबाइफोरजों सङोबा माने सबाइआवथ' जों खारै सङो नालाय खारै सङोबा एसे बिजलार जायो आरो मोजां एवफ्रामना लायाबा।
अ अ अ
सबायखौ एसे मोजाङै एवफ्रामना लानांगौ बेनिफ्राय जोङो बेखौ माने ओ एवफ्रामना लाखांनायनि उनाव जोङो बेखौ ओ दिखांना दोनथ'बाय बिनि उनाव जोङो सबाइखौ जाबायदि सबाइखौ सङो माने माबायो आरो जे ओ सबाय ओंख्रिखौ संनोसै बेनिफ्राय बेखौ होनानै माने मोजां गोदो होनोसै संख्रि बानलु जि होनांगौ होजोब एसे खारैखौथ' होखानांगोनखा
उम
बेनिफ्राय जोङो माबायो आरो जे ओ नोंथाङा बुंनाय बिदिनो गंगार दुन्दिया बायदिसिनाफोरखौ जोङो होयो मोदोमनाय बादि माने गंगार दुन्दिया आरो ओमफ्राय जा हाइजें सामब्राम गुफुर एसे ओरैनो खखायसे गखायनैफोर देना होनोसै बिदि माने एसे मोदोमो आरो जानो गोथाव मोनो औ बेनिफ्राय जों बेखौ जानो थाखाय रेडि जायो आरो ओमफ्राय जोङो सबायाबोथ' जोङो ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो जेनेबा ओ न'खरावनो जोङो गायनानै लायो फोनानै लायो बेफोरबायदिनो जोङो सबायखौ मोनखायो आरो न'आवनो थाखायो दा आथिखालाव एसे खम जाबोनो हमबाय बिफोरो माने सबाय गायनाय सबाय फुनाय बेफोरबायदिया जोंनि एसे आबादफोरा खम जाबाय मानो होनबा ओ- जोंनि जायगानिबो आंखाल जाफैबाय लोगोसे ओ मानसिफ्राबो जों बेफोरबायदि आबादाव नांथाना थानो सम गैयाबायदि बे जाहैबाय बेखौ माने गावबा गाव खामानिआव बेस्थ जाना थायो बेफोरनि थाखाय जों माने बेफोरखौ एसे खमनोसै आरो जे जोङो जानो थाखाय जेन थेनल' एसे एनैल' फोनानै लाहैयो बा जोङो जानो थाखाय दैलाङाव माइ आबादखौ खालामना लानोसै ए मावना लानोसै बेफोरबायदिखौ नुनो मोनो आरो
औ-औ
गोदो गोदायथ' जोङो आबादजोंनो सोलिनांगौ जायोमोन नालाय गोदो गोदायथ' बेफोरबायदि आ सोलोंथाइ फारसेबो दावगाया थायोमोन। लोगोसे जोंनि साख्रि बाख्रि गैयामोन बेफोरबायदि माने जोंनि गेजेराव खामानि दामानि बेफोरबायदि गैयामोन गोदो गोदाय माने जोङो सावरि बादालिसो जालाबायनानै समखौ बारहोहरोमोन। दानि उन्दैनि बायदि माने हाजिरा मावनाय बा बहाबा कम्पानियाव खामानि मावनो थांनाय बा सोरनिबा न'खरावनो खामानि मावनो थांनाय बेफोरबायदि माने गोदोनि दिनाव बेफोरबायदिखौ नुनो मोना मोन नालाय ओंखायनो माने आ ओरैनो थानाय समखिनिखौ आबाद मावनानैनो गावनो जाखिनि जानो नांगौ बेफोरखौ माने बोथोमनानै लाखायोमोन बेबायदिमोन आरो। दानि दिनावथ' नै जों ङो नायनो थाङोबा जों नुनो मोनो जे ओ आबाद मावनायानो बुहुद खमिबाय। गोदो माने ओ नैजि बिगा आबाद मावोमोनबा बेफोरखौ दायो जोङो ओरैनो जानो थाखाय ब्रै बिगा बा बिगा बेफोरबायदिल' जास मावना लासेै खोब मावोबा आरो। जि बिगा बेफोरबायदिल' मावनायखो जों नुनो मोनसै आरो नोंथां। दा माने जोङो बेफोरो जोंनि समजों लोगोसे सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे माने आ गोदो सासे सिबनाव दङमोन बा जेनेबा खोथानि खोथा नैजि बिगा दङमोन। दा बे नैजि बिगाया जेनेबा सानै साथाम फिसालानो रानबाय। इदियाव माने खम खम बेफोरबायदि बेफोरबायदिनि जाहोनावबो खम जालांबाय आरो बेखौ बुंनो हा हागोन जे जोङो माने ओ साख्रि बाख्रि मावनायनि उनाव दा खोथानि खोथा सासे सुबुङा साख्रि मोन नानै नोगोराव थाहैनांगौ जायोबा न'खरनिफ्राय हान्थिनो हाया, गोजान जायो। नोगोरा थाहैनांगौ जायो बेफोरबायदियाव माने गाव न'खराव थानानै खामानि मावनो हायिनि थाखाय बेफोरखौ माने गोबोदनाव आदि होना नै दोननाय बेफोरबायदि खौ नुनो मोनो आरो नोंथां। बेफोरबायदिनो जोंनि गेजेराव माने आबादफोरा एसे गावबा गाव न'खराव मावनाया खमिलांबाय आरो। दे होमबा नो थां ओ जोंना नै समाबो जाफैहैबाय दा नोंथांजों बेखिनि समावनो गोबां खोथा सावरायबाय दा गोजोननाय थाबाय आरो नोंथां बेखिनि खोथा सावरायनो मोननानै।
नोंनिसिमबो गोजोननाय थाबाय औ औ दे।